औ खोनादोंदे नोंथां
ओ आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों दा नोंथांनाव सम दङ ना
औ नोंथां दंङ दे
दा आं दा जाय आयदानि
आं दा जाय आयदानि सायाव सावरायदों आंखौ कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोर दोरोङारि जाग्रा ओ हुदानि सायाव नोंथांमोना एसे फोरमायनो हागोन नामा औ नोंथां ओ जोंनि औ दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला दा जोंङो गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनायखौ आं फोरमायना होनोसै ओ जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला गिबियावनो जोंङो माइरंनि गोनांथि जायो आरो जोंङो बेखौ ओ दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो जोंङो अनला ओंख्रिखौ ओ खारैल' जाया जोंङो बेखौ गोबां रोखोमै जानाय जायो आरो नोंथां
औ।
ओ जोङो बेखौ माइरंखौ सोमना दोननानै जोङो जेब्ला बेयो गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो बोखांनानै ओ जोङो दाबोरफोराव लानानै बेखौ ओ उवाल नङाब्ला दिं खिफोराव देनाय जायो आरो आरो जायफ्रा ओ बेफोर गैया बिसोरखौ जोङो थबसि बा मिक्सारफोरावबो देनायखौ नुदों आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ जुदि ओ औवा मेवाइजों जानो गोनांबोला जोङो गिबियावनो औवा मेवाइखौ लाबोनानै बेखौ ओ मोजाङै साफा खालामनायनि उनाव बेखौ जोङो फिसा फिसायै खारैजों हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेवहाय जुदि जोङो दाउफोर नङाब्ला अमा बायदिफोर होनो गोनांब्लाबो जोङो बेखौ गिबियावनो थावजों एसे एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो।
औ।
ओ बेनि उनाव ओ जोङो ओ जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो दसे सम ओ रब होनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेवहाय जोङो बायदि ओ मस्लाफोरबो होनायखौ नुदों। बेनि उनाव बेयो रबखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो दै होनाय जायो आरो। दैया मोजाङै गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय देनानै लानाय जा अन गुन्दै बेखौ जोङो आखाइजों सारै सारै एसे एसे होनाय जायो आरो ओ जाहा ते अन गुन्दैया ओ गथा जायै बादि। बेनि उनाव ओ जेब्ला अन गुन्दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय एवनानै लाखानाय ओ जा बेदर बेखौ जोङो होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो ओ ओंख्रिया मोदोमनायनि थाखायबो खायसे जेरै गंगार दुन्दिया बा खासि थारि बेफोरखौबो होनाय नुदों आरो नोंथां।
औ।
ओ बेनि उनाव ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो खायसेखौ साम'जोंबो जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ लाथाफोरजोंबो जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो थाव महरै जेरैबायदि अनला मेखि होननानै बुङो बेखौ बिब्दि संनानैबो जानायखौ नुदों आरो बेखौ संनायाबो एखे रोखोमैनो ओ जोङो गिबियावनो थाइगिर नङाब्ला खोरदैफोरखौ लाबोग्रोनाय जायो। बेखौ जोङो लाबोनानै थाइगिरखौ जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेखौ लाखांनानै ओ बे खौ जोङो खायसेखौ जोङो देनानैबो लानाय नुदों आरो खायसेखौ ओरैनो ओ एवफ्रामनानैबो लानायखौ नुदों आरो नोंथां। ओ जोङो जेरै ओ औवा मेवाइखौ एवफ्रानो बेबायदिनो जोङो बे खोरदैखौबो एवफ्रामनानै बेवहाय दै होनानै ओ जेब्ला बेयो गोदौवो बेवहाय अन गुन्दै खौ होनाय जायो आरो। बेवहाय जोङो बांसिन नाफोरखौ बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जोङो अनलाखौ बासिगिजोंबो जानाय नुदों आरो नोंथां।
ओम
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ
ओ अनला ओंख्रि होनोब्ला बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि जाय बयजोंबो मिथिसारजानाय अनला होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो। बे अ खौहाय जोङो ओ गुबैयै दाउजों जों बांसिन जायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ औवा मेवाइजोंबो जों जायो। आरो नाफोरजोंबो जों जानायखौ मोनो अमा गोरानफोरजोंबो जों अनलाखौ जानाय जायो। आरो मुदुफुल बिबारजोंबो जों जायो। जेरै बारसिखा बिबार जों बेजों मुदुफुलखौ ओ अनलाखौहाय जोङो जानाय खौ नुनो मोननाय जायो नोंथां थिग बेबायदिनो अनलाजों दाउजों माबोरै सङो आं नोंथांनो एसे फोरमायदिनि बिदिब्ला।
औ
ओ गिबियावनो जोंहा अनला संनो थाखाय ओ माइरंखौहाय जोङो दसे सोमनानै लाग्रोनांगौ। सोमखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा उवाल गायेनजोंनो बांसिन देनाय जायोमोन।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिंखिजोंबो देनाय जायो। ओ आथिखाल समावबो जों दिंखिखौ बाहायनाय नुनो मोनो गामि ओनसोलफ्राव उवालफोरखौबो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ समनि थासारिजों सोलायबोनायजों लोगोसे जोंहा आथिखाल समाव
ग्रेनडार मिसिन बाहाय नायखौ नुनो मोनोसै अन देनाय समावहाय बेबायदिनो माइ माइरंखौहाय जोङो देनानै अन गुन्दै खालामनांगौ बिनि उनावहाय जोंहा जेरै जोंहा दाउजों संगोनब्ला दाउखौनो गिबियाव एवनानै लागोनांगौ बे दावखौ जोंहा खायफाया ब्रयलारजों जायो खायफाया दिसि न'नि दाउजों जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जों दाउखौहाय ओ थावजों जिरा मस्ला संख्रि बानलु जा होनांगौ बेफोरखौहाय होनानै जों मोजाङै एवना लाग्रोनाय जायो। एवना लाखांनायनि उनाव जेब्ला जोंना एसे एवफ्रामनानै जोङो ओ दै होनाय जायो नोंथां दै होखांनायनि उनाव जों बेखौ ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनांगौ गोदौहोखांनायनि उनावहाय जोंहा देनानै लाखानाय जिखिनि ओ अन गुन्दै
फिस
बे अन गुन्दैखौहाय जोङो ओ जेब्ला जोंनि ओ एवनानै लानाय दाउआव दै होनाया गोदौओ अब्ला बे गोदौनाय समावहाय जोङो अन गुन्दैखौ बेहाय फ्रि फ्रि फ्रि हरनाय जायो जाय जायगायाव गोदौदों बेवहाय ओ आरो हरनायजों लोगोसे जोंहा थालायाव गोदोयैनि जों खोस्लिजों एरनानै होनांगौ जायो। नङाब्ला जोंना अन गुन्दैया गोदैयो। आरो खायफा खायफा गावबागाव हुदा बायदियै दै गुदुंजों बै अनफोरखौहाय मोजाङै लगायनानै ओ जब्ब' हरनाय जायो। दा जोंनि बिदि हरनायनि ओ जाहोनानो जाबाय जाहाथे जोंनि अना फिथर जाया। अनला फिथर जाया बिनि थाखाय जों बेखौहाय ओ खायफाया दैजों लगायनानै आरो खायफाया बिदिनो फ्रि फ्रि हरनाय जायो। बेबायदिनो हरखांनानै जोंहा मोनसे गोनांथार मुवा जायखौ जों खारदै होननानै बुङो नोंथां। बे खारदैखौहाय जोङो हरनाय जायो बे अनलाफोर जानायाव बाहायो। ओ सबाइफोर संनायाव, नारजि संनायाव, बिदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर संनायाव जोङो खारदैखौ बाहायनाय जायो बे खारदैखौ ओ माबोरै मोनो होननानै बुङोब्ला जों थालिर बिलाइ बा थालिरि बिफांखौ जोङो ओ फिसा फिसा थुख्रायाव हानानै जों फोराननानै बेनिफ्राय सावनानै जों हाथफ्ला बेनिफ्राय जोङो खारदैखौ मोननो हायो आरो सबाय जिगाब बिदिनो बेसर जिगाबफोरनिफ्रायबो जों बे खारदैखौ बानायनानै लानो हायो खारदैनि थावनाया जाबाय गोबाब।
गोबाब।
खायफा खायफा जायफोरनि जायगायाव अ' खारदै गैया बिसोर खारदैनि जायगायाव अनला ओंख्रियाव सदा बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां। बियो जायगा लायै जायगा सदाफोरखौ जानाय जायो।
जाय-जायफोरनि न'आवहाय खारदैया गैया बिसोर सदाखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो खारदै एबा सदाखौ हरनाय लोगो लोगो जोंना ओ अनला ओंख्रिनि गाबा गोजा महर लायो नोंथां।
बेबायदिनो खारदै हरखांनानै जोङो दसे गोबाव गोदो गोदौ होबावनाय जायो। बेबायदि गोदौहोखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ संख्रि नांदोंना नाङाखै जोङो संख्रि साखिनांगौ। ओ संख्रि साखिखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौ जों हरनाय जायो गोदोनि दिनावथ' जों बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनाय खौ नुनो मोनामोन। बे गंगार दुन्दिया दुन्दियाफोरखौनो जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन नोंथां। नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो गोबां मस्ला मस्लि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै ओ बेबायदिनो जोङो अनलाखौहाय बननि अरजों जुदि सङोब्ला थावसिन जायो होननानै जोंनि बर'फ्रा ओ बुंसोलायो इदिनो नाथाय आथिखाल समाव जों खायफाया गेसफोरजों संनायखौ नुनो मोनसै। नाथाय गोदोथ' जोंहा गेसबो गैयामोन। बेखायनो जों बननि अरजोंनो सङो आरो बननि अरजों संनाया थावसिन जामारो जोङो प्रेकटिकेलि जों मोनदांनो हायो। बेबायदिनो जोङो अनलाखौहाय संनाय जायो अनला ओंख्रि संनाय समावहाय जोङो मोजाङै ओ एरबाय थानानै होनांगौ जायो नोंथां नङाबा अनलाया गोदोयो। अनलानि अनगायैबो जोंहा बर'नि दोरोङा रि ओंख्रि होनोब्ला जेरै सबाय दाउ सबाय साम' ओ खुमब्रा हांसो नार्जि अमा नाफाम आरो गोखा गोखै बिदिनो लाइ खारै लाफा खारै गोबांथार बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय जों नुनो मोननाय जायो नोंथां।
जों नुनो मोननाय जायो नोंथां औ।
बेबायदिनो ओ आं नोंथाङा मोनसे सोंबावनो सानदों जे नाफामखौ मिथिगो ना नोंथां?
मिथिगो ना नोंथां औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां औ बे नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? अ नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? हेल'। हेल'। हेल'। हेल' नोंथां। हेल'। हेल'। ओ